हेलौ
औ नोनथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओ जेबो खालामाखै नोनथां।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर मावनांगौ हाबा दं नामा?
ओहो गैया नोनथां।
अ नोंथाङा जेबो हाबाफोर मावनांगौ गैयाब्ला आं नोंथांनो बेनोदि कल खालामनाय जादों मानोना आं नोंथांनाव मोनसे टपिक एबा मोनसे आयदाखौ लानानै एसे खोथा फोरमायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा माबाफोर हाबा मावनांगौ गैयाबा आंजों मोनसे टपिक एबा आयदानि सायाव फोरमायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोनथां।
अ अब्ला बे टपिकआनो जादों जोंहा जिब जुनारा जोंखौ माबायदि हेफाजाब होयो एबा जुब जिब जुनारनि फंनैसो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोनथां।
अ अब्ला दे फोरमायना होनोसै नोंथां। औ
जिब जुनादा जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंजों एबा जुग जुग समनिफ्रायनो जिब जुनादा बे बुहुमाव दंखायोमोन। एबा थालांबाय थागोन। जेरै गोबां रोखोमनि जिब जुनाद थायो आरो जों माखासे जिब जुनारफोरखौ न'आवबो फिनो हायो। आरो माखासे जिब जुनारफोरखौ जोङो हाग्रा बंग्रा, हाजो हालाफोराव नुनो मोनो । बिनि मादाव जोंनि न'आव फिजाग्रा जुनादफोरा जाहैबाय मोसौ, बोरमा सैमा, मावजि बायदि बायदि रोखोमनि दं जेरै गराइ, मैदेरफोरखौबो जों न'फोराव फियो सोरबा सोरबाया
औ
आरो जिब जुनादा जोंनो गोबां रोखोमनि मुलाम्फा होयो जेरै मोसौआ जोंनो जेब्ला आबाद मावनायनि सम जायो अब्ला जोंनो मोसौआ गोबांग रोखोमनि हेफाजाब होयो एबा मदद होयो हो मोसौआ जोंनो माइ गायनो थाखाय हालेवनायाव जों मोसौखौ बाहायो एबा जों माबा मोनसे बोनो एबा माबा मोनसे बुसथुखौ जों थिखोनो थाखाय मोसौफोरखौ जों बाहायनाय जायो आरो बेनि मादाव जोंनो मावजिफ्राबो जोंखौ जोबोद हेफाजाब होयो मानोना आरो सैमाफ्राबो जों खौ हेफाजाब होयो न'खरनि आरो बेजोंनो लोगोसे मैदेरफ्राबो जोंनो हेफाजाब होयो जेरै जोङो दंफां खुन्दा नारला बायनायाव जों मैदेरफोरखौ खौ बाहायनाय जायो
औ
आरो उम थेला गारि बोनायावबो जोङो मैदेरफोरखौ बाहायनाय जायो बिबदिनो जोंनि थाखाय गाय जिब जुनादाबो मोनसे जोबोद हेफाजाब होफायो जोंजों
औ
आरो जों मोननो हायोदे हाग्रायाव थानाय जिब जुनारफोरा एबा दाउसिन दाउलाफ्रा जोंनि आबादथिलि
माइ एबा आबादथिलिआव एम्फौ एनलाफोरखौ दाउसिन दाउलाफ्रा जानानै एबा जोंनि आबादखौ मोजाङै मोजां जाहोयो बिबदिनो जिब जुनारफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो जिब जुनारनि थाखायबो जों गोनांथि थि जिब जुनारानो
जिब जुनादानो जोंनो गोबां रोखोमनि मदद होयो जेरै बोरमाफ्राबो जोंनो
गोबां रोखोमनि मदद होयो जों जिब जुनारफोरखौनो फिनानै जों गुबुननो फाननो हायो एबा रां खामायनो हायो जों जिब जुनारफोरखौ फिनानै आरो मोसौफ्रा जोंनो
मदद होयो मोसौनि खिया हासार जायो आरो बे हासारफोरखौ जों फाननानै एबा रां आरजिनो हायो आरो बे हासार फ्रानो जोंनि थाखाय आबाद फोथारफ्रावहाय जोंनि आबाद थिलिया मोजां जानायनि थाखाय एबा हाफोरा मोजां जानायनि थाखाय हासार जानायनि थाखाय जों गोबोरखिफोरखौ बाहायनाय जायो बेजोंनो लोगोसे आरो मोसौनि गाइखेरखौबो जोङो मोननो हायो मोसौनिफ्राय जों गाइखेरबो मोननो हायो आरो गाइखेरफ्राबो जोंनि जोंनि मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानोना गाइखेरनि निफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि भिटामिन प्रटिनफोर मोननो हायो बेजोंनो आरो जोंनो मैदेरफ्राबो जोंनि जोबोद हेफाजाब होयो दाउसिन दाउलाफ्राबो जोंनो हेफाजाब होयो
औ नोंथां
थेंक इउ आरो गरायफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होयो जोंनिनो बे जिब जुनार जेरै गराइ गराइआ जोंखौ गोबां रोखोमनि मदद होयो जेरै थेलागारि बोनायफ्रावबो होयो बिब्दिनो बायदि रोखोमनि मदद होयो आरो जिब जुनारफोरा गांसो एबा माबा माबि बुस्थुफोर जानानै थांनानै थायो एम्फौ एनला बायदिसिना जानानै थांनानै थायो बिब्दिनो मोसौआबो गांसो जानानै थांना थायो बोरमाफ्राबो गांसो जानानै थांना थायो मैदेरफ्राबो बायदि बायदि बिफां लाइफां गांसोफोर जानानै थांनानै थायो दायो नोंथाङा आंनि बे बुंनायखौ माबायदि मोनदों?
दा नोंथांनि बुंनाया सैथोआनो आरो नोंथाङा जि बुंदों बे गासैबो सैथो
औ दा नोंथाङाबो आंनो जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन जेरै जोंहा औ नोंथां जेरै जोंहा जिब जुनार होनोब्ला बुजिनो हायोदि जोङो मिथिंगायावनो एबा मिथिंगायारि सम्फदावनो गोग्लैयो जिब जुनाराबो जेरै जोंहा जिब जुनारनिफ्राय गोबां रोखोमनि मदद मोननो हायो जेरै जोंहा फार्स्टआव फैयोब्ला बुङोब्ला मोसौ जोङो मोसौखौ फिसिनानै बे मोसौनिफ्रायनो जोङो बायदि बायदि रोखोमनि मदद मोननो हायो जेरै जोंहा आबाद मावनायाव बे मोसौजोंनो हालौवो गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो दासिमाव जों बे मोसौजोंनो हालौवो मोसौजोंनो मै होयो एबा मोसौजोंनो बायदि बायदि रोखोमनि खालामनानै एबा मावनानै जोङो आबाद मावो आरो बे आबादखौनो जोङो मोजाङै आबदाल लाना उनफोरा गावनि जिउ खुंनायाव एबा न'खर सालायनायाव जोङो बे आबादजोंनो गावनि जिउखौ खुंलाङो एबा न'खर सालायनायखौ खुंलाङो आरो जोंहा मोसौनिफ्राय जो बोर मोजां जेरै जोंनि देहाखौ थाग्रा खालामो एबा जोंनि देहायाव सक्ति होयो बेनो जाहैबाय गाइखेर जोंहा मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो मोसौनिफ्राय जोंहा हासारबो मोननो हा हायो जेरै मोसौआ खियोब्ला जों बेखौ मोनसे जायगायाव जमा दोननानै बेखौ फेसेवनानै एबा बेखौ हा खालामनानै जोङो आबाद मावनायावनो एबा बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनायावनो जोङो बे हासारखौ बाहायनो हायो। आरो मोस मोसौनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरनिफ्राय मदद मोननो हायो। जेरै जोंहा गराइ गराया जोंना थेला बोयो जेरै जोङो बेफार फालांगि खालामनायाव जोंखौ मदद होयो जेरै नैबे नैबे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोंहा दैथायलांनायाव मदद खालामो एबा बेफार फालांगि खालामनायाव जोंहा मदद खालामो। आरो बेफोरनि अन अनगायैबो बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनार दं जेरै जोंहा मैदेर मैदेरखौ जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव एबा गुबुन दाबसे मिथिंगायाव जोङो माबाफोर जेरै गाव गावनो नांगौ जानाय बाथाम थखथा बायदि बायदि रोखोमनिखौ जोङो हाहैयो आरो बेफोराव जोंहा मैदेरखौ जोंहा खुन्दा दंफां बायदि बायदि रोखोमनि जों बोनो हायै एबा नारनो हायैखौ जोंहा मैदेरखौ सोनानै मैदेरजों नारहोनाय जायो। बेफोरबायदिनो जिब जुनारजों जोंहा जोबोर मोजां सोमोन्दो दं आरो जिब जुनारा जोंखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमाव जोबोर मदद खालामबोबाय जोंहा जिउ खुंनायाव एबा न'खर सालायनायाव जोंहा जिब जुनारनि जोबोद गोनांथार जेरै जोंहा बुंनो थाङोब्ला बोरमा दं बोरमाखौ जोङो न'आव फियो न'आव फिनानै बेजोंनो जोङो न'खर सालायलांनो हायो गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो बेखौ दैथायहरनानै बे दैथायनायनिफ्राय जोङो रां मोननो हायो आरो जोंहा बेजोंनो न'खर सालायो एबा जिउ खुंलांनो हायो। दा नोंथाङा आं बुंनाय रावखौ माबायदि दि मोनदों?
जोबोद मोजां जादों नोंथां।
अ अब्ला नोंथां कलखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन।
औ नोंथां।
औ